थां
औ औ गोजोन बेलासि समनि गाहाम हामलायनो जासे हरग्रोनानै थाबाय दै नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाहैबाय नोंथां
औ औ औ दा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां
औ औ औ साबायखर नोंथां साबायखर दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि जाखिनि आथिखालथ' नुबोदों जोङो आथिखाल जोंनि मिथिंगा एबा आबहावाखौ बाय सिना रोखोमै गुबुंले जानाय नुनो मोनबोगासिनो नङा होमबा
औ नंगौ
औ दा बारहावा गुबुंले जानाय मिथिंगा जोबस्रांनाय अरनबारि जाखिनि फोजोबस्रांनाय बेनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोबोद मोजां सोंथि दा जोङो मिथिंगा होनना बुङोब्लाथ' जोंनि मिथिंगाया जोबोद समायना बेनि मादाव जोंनि जिथुनाखि बारहावा बा दै दै बायदिसिना माने गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नों
मोनो मोनो मोनो
औ थिग बेबायदिनो जोंहा दं दा बारहावा बारहावाया गुबैयै मानि थाखाय गुबुंले जायो होनना बुङोब्लाथाय जोंहा बेवहाय मोननै जाहोन दं आरोना नोंथां औ बे मोननै जाहोन गुबै माने मोननै जाहोनानो जाहैबाय जोंनिया जिथुनिखि गारि हावानि जा ओंखारनाय उखुन्दै बा कलकारखाना बायदिसिना फेक्टरि गिदिर गिदिरफोरनि फ्राय ओंखारनाय दैनि जाहोनाव माने बारा गुबुंले जायो आरोना नोंथां
जायो जायो औ
औ आरो बेनि मादावहाय मोनसे दंबावो जिथुनाखि जोंनि जों सुबुं माहारिनो बानायनाय बा जिथुनिखि कि जोङो दंफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव बारा गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो
मोनो मोन
मानो होनना बुङो औ मानो होनना बुङोब्ला दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो आरोना नोंथां
औ
औ थिग बेबायदिनो जा अक्सिजेन होयो बै अक्सिजेना आ जेब्ला कि जोङो सुबुंफोरा लायो आरो जों हेगारनाय जिथुनि कार्बनडाइ अक्साइड गेस
औ
बै कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ माने जा बिफां लाइफांफोरनि जा बिलाइ बै बिलाइया माने सोबख'जोबना लायो
नंगौ
औ जेब्लानाखि जोङो दंफां लाइफांफोरखौ दानफायगोन होब्लाना जोंनो दंफां लाइफांनि जा बिबां बेै बिबाङा खमायलांगोन आरो जोंनि मा नसिनि जिथुनिखि बिबाङा जोंथ' मोनथिखागौना नोंथां जोंनि जिनोखि मानसिनि बिबाङा ओ जोंनिया दा माने बांलांगासिनो आरोना बोसोरै बोसोर बांबोगासिनो मानसिनि जिथुनिकि बिबाङा
औ
ओ बेनि जाहोनाव माने जोंनिया जिथुनाखि हाफोराबो एसे खमायलांबाय बा खमायलाङाखै जिथुनाखि दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै गोदान गोदान माने न' लुनो हमबाय बा हाजो अरनबारिफोरखौ दानस्रांनानै न' लुनो हमबाय आरोना औ बेनि जाहोनावनो जोंनि जिथुनाखि कार्बन डाइ अक्साइड गेस बोनानै लांग्रा दंफां लाइ फाङा खम जालांनायनि जाहोनाव जोंनिया बारहावाया माने कार्बनडाइ अक्साइडजों बुंफबजोबनानै माने गुबुंले जाला जाबोगासिनो आरोना
औ औ
औ थिग बेबादिनो जोंनि जिथि जेब्लानेखि जोङो दंफां लाइफाङा बा बारहावाया जेब्लाने गुबुंले जागोन
औ
होमब्लाना जोंनि देहायावबो खायफा खायफा बेरामखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय केन्सार बायदिसिनाखौ जों माने बै बारहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावनो जोङो गोबां गेदेर गेदेर बेरामफोरखौ जोङो जोंनि देहायाव नुनो मोनो जादों आरो नों
औ औ नंगौ नंगौ
औ बेखिनियानो थिग बेबायदि जोङो जिथुनाखि दंफां लाइफांफोरखौ हानायमानि जों गायनां गोन ओं बा जोंनि बारहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जों रैखा खालामनांगोन आरोना
औ औ
औ थिग बेबायदिनो जिथुनाखि दंफां लाइफां दंफां लाइफाङा जिथुनाखि जोंनो अक्सिजेन होयो बै अक्सिजेनखौ जोङो मोजाङै लानो गोसोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जोङो बा जोङो जेब्लानाखि जों दंफां लाइफां फांसे दानो बै दंफां लाइफां फांसे दानायनायनि सोलायै जों जुदि फांनै फांथाम दानोब्ला जोंनि बारहावाया गुबुंले जानो हाया बा जोंनि बारहावाया मोजाङै जागोन आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेबादिनो जोंनिया दै गुबुंले जानाय दं दै गुबुंले जानायाबो जोंनि थाखायनो जा खायो होनना जोङो मोनथिखायो बा जोङो बिजाब फराफोरावनो जों फरायना मोनबोगासिनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारैनो
औ जेरैहाय जोंनिया कलकारखानाफोरनि गुबुंले ज दैफोरा जेब्लखि दैमाफोराव गोरोबलायगोन बा जोंनिया ज' जाहैगोन अब्ला दैया गुब्रुंले जायो आरो बेनि उनावहाय जिथु जोङो प्लास्टिक गारनाय बायदिसिनाफोराबो ज' जोङो दैबान दैफोराव गारोब्ला माने दैया गुबुंले जायो आरोना
जायो जायो जायो जायो।
औ थिग बेबायदिनो जोङो बैफोर मिथिंगानि सम्पद बा दै बा जोङो बारहावा बैफोरखौ जोङो गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो बैफोर खामानिखौ जोङो नागारनांगोन। बेनिफ्राय जोङो दै गुबुंले जानायखौ हमथानांगोन बा जोङो जिथुनाखि बारहावा गुबुंले जानायखौ जोङो गाज्रि जानायखौ जोङो मोजाङै खालामनांगोन बेबायदिहाय जोङो माने जिथु औ जिथुनाखि जोङो जिु जा बारहावा गुबुंले जाब्ला जोंनि देहा हायाव गाज्रि गोहोम खोख्लै होननानै जों मिथिखायो आरो ना दा बेखिनियानो बारहावा गुबुंले जानाय बा आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो फोरमायनो सानदों। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो जिथुनिखि बारहावा गुबुंले जानाय बा जोंनि आबहावानि थासारिखौ माबायदिहाय जों गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन बेनि बागै नोंथाङ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ थारैनो नोंथांनि। गासै बुंलांनाय खोथाफोरा थारैनो सैथो नोंगौ। जोङो बारहावा गुबुंले जानाया दिनैनि मुगायाव मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना जानानै फैगासिनो दङ नङा हो होमबा जों नुबोगासिनो औ दा थिग बे रोखोमैनो जोङो मिथिंगा आरो सुबुं अनजिमानि जानोखि जोंहा जानखि गुबुंले खालामनाय बै बिसोरनि गेजेराव जेरावहाय जोंनि गेजेरावहाय जाहोन जानानै फैदों नङा होमबा बेफोरो जा जोङो औ औ दा जोंहा हाग्रामा फोजोबस्रांनाय बेबो मोनसे जोंनि आ मिथिंगाखौ एबा बारहावाखौ गुबुंले खालामनायनि मोनसे गाहाय जाहोन नङा होमबा?
औ नों
खोनादोंना औ औ। थिग बे रोखोमैनो जोंहा दिनै नुनो मोनो जेरैहाय कलकारखाना आरो बायदिसिना रोखोमनि हान्था-मेला बायदिफोरनि जाहोनाव दिनै ओ बारहावाया गुबुंले जानायख जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय जोङो। गेदेर गेदेर दंफां-लाइफांफोरखौ दानफायनानै फोजोबस्रांनानै जोंहा जहा दिनै गेदेर गेदेर कलकारखाना बायदि रोखोमनि दारिमिन फसंथान गायस' गायसननायखौ जों नुनो मोनदों आथिखाल नङा होमबा औ औ। थिग बेबादिनो जोंहा कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय जा उखुन्दै गाज्रि उखुन्दै बैफोर उखुन्दैआ जोंनि बारहावाजों गोरोबनानै दिनै जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामनायाव जोबोद गाज्रि गोहोम खो खोख्लैदों नङा होमबा औ औ थिग बेबादिनो जोंहा बेनि अनगायैबो दंबावो कलकारखाना दारिमिन फसंथानफोरनि जानखि आरोखि मैला दै एबा गाज्रि दैफोरा जोंनि नाला नाला फैयै फैयै दैमा-दैसा गासै फुख्रि बिलोफोरावहाय गोग्लैफैयो नङा होमबा बैफोरनि दैफोरा औ। बैफोर दैफोरा गोग्लैफैनानै जोंनि दै एबा जोंनि बारहावाखौ गोबारैनो जोङो मा होनो बेखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों। द
औ।
औ औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा आथिखालथ' गोबां रोखोमनि गारि मथर ओंखारनाय नुदों नङा होनोमबा? दा बे रोखोमैनो जोंहा गारिनिफ्राय। गारि मथरफोरनिफ्राय ओंखारनाय जानखि। उखुन्दै एबा जान हि गाज्रि थुवा। बेफोरो जोंनि बारहावाजोंबो गोरोबफानानै बेफोरबो मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। दा थिग बेबादिनो जोंहा जेरैहाय जानखि आथिखालथ' गोबां आबादारिफोरखौनो। मेसिनजों स्प्रे सारनानै बायदिसिना रोखोमनि मलै आबादफोराव बाहायनाय नुनो मोनो। ओ जानखि एम्फौ थैनाय मुलि बायदि रोखोमनि भिटामिन्स बेफोर हाग्रा। थैनाय मुलि बेफोरबो जोंना बारहावाजों गोरोबथानानै जोंनि बारहावाखौ। गोबां रोखोमनि ओ जानेखि गुबुंले खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जोंहा दैनि बेलायाव बुङोब्ला दैखौबो जोंहा। जानला मोनानला दै फुख्रिफोरावहाय जाबोर जथर गारनाय। जानखि जोंहा ओ प्लास्टिक गारनाय मैला मैसिफोरखौ दैयाव। गारहरनायफोराबो दिनै दिनै दै गुबुंले खालामनायाव गोबां मा होनो बेखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो। दा बेनि उनावहाय जोंहा नुनो मोनबावो दिनैनि दिनावहाय। ओ गोबां रोखोमनि बारहावा एबा मिथिंगा फोजोबस्रांनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि बेलायावनो मिथिंगा फोजोबस्रांनाय होनोब्ला दिनै। ओ गोबां सुबुङानो दिनै हाग्रामा हाग्राबारि अरनबारिफोरखौ। थांनानै गेदेर गेदेर दंफां बारि दंफांफोरखौहाय सिफायनानै दानफायनानै लाबोनायखौ जों नु‌ नों मोनो नाङासै होनबा। फोरनि जाहोनावनो दिनै मिथिंगा हाग्रामा हाजो ओनसोलफोरा जोबस्रांलांनो हमदों दिनै गोबां। खहा जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरनिफ्राय जोंहा ओ जानखि खारग'नोब्ला जा जोंहा मदद मोननांगौब्ला जोंहा बेफोरनि जाहोनफोरनि थाखाय जोंहा। दिनै दंफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनांगोन। जानाखि जोंहा। बायदिसि ओ दारिमिन फसंथान गायसननाय बेफोरखौ जोंहा खम खालामनांगोन नङा होमबा थिग बेबादिनो जोंहा जों मिथिंगाया थांनानै थागोन मिथिंगाया सोमखोर समायना जानानै थागोन। आरो जों सुबुाबो थांना थानायाव गोबां रोखोमनि। हेफाजाब मोनबोनो हागोन नङाबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि जेंनाया नुजाबोगासिनो नङा होमबा आथिखालाव।
औ औ नंगौ।
औ औ औ। थिग बेबादिनो बेफोरनो जोंनि जानेखि ओ जानेखि बारहावा गुबुंले जानायफोरा। दा बेफोरनो नोंथां दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।